हेलौ
हेलौ
औ
औ खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों आं
औ ओ बे समाव आं नोंथांजों ओ बर'फोरनि गोदोनि आबाद मावबोनायनि सोमोन्दै सावरायनो हागोन नामा
हागोन नोंथां नोंथांनियाव माने टेबोल पेन होदों नामा नोंथां बार बुसो दों आवाज फैदों
ए खोनायाखै
खोनादों माने ओमफ्राय थवल पेन होनाय खोनाबाय खोनाबाय मोजाङै
औ औ आबाद आबादनि सोमोन्दै सावरायनो सानदोंमोन नोंथां माबाफोर उसुबिदा जागोन नामा
जाया नोंथां नोंथाङा आबादनि सोमोन्दै सावरायनो हागोन आंजों
औ बिदिब्ला आं जागायनोसै नङा होमबा नोंथां
औ
औ उम बर'फोरनि थांनानै थानाय बा जिउ राहा होनोब्लाथ' गोदो गोदाय आबाद मावनानैनो जाबोदोंमोन नङा होमब्ला नो नोंथां
नंगौ
औ ओ आबाद होननानै बुङोब्ला गिबियावनो जों माइ आबादखौनो बुजियो नङा होमबा
नंगौ
बर'फोरा गोदो आबाद माइ गायनानैनो गाव गावनि नांगौ बा जिउ राहा खौ दैदेनबोदोंमोन
औ
ए
खोनादों नोंथां आं बुंदो खोनादोंना नोंथाङा औ दे बुं नोंथाङा नोंथांनि रायलायनायखौ बुंबाय थानो हागोन आं खोनागासिनो
मा होनो बे आबाद माइ आबादनि अनगायैबो बर'फोरा गाव गावनि जिउखौ बा मा बायदिसिना बा दंफां लाइफां बा गय बायदिसिना गायनानैबो गाव गावनि जिउखौ खांबोनो हायो नङा होनबा नोंथां
नंगौ।
औ ओमफ्राय बे आबादनिनो सोमोन्दै नोंथाङा माबाफोर फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन आबाद। थोनोब्लाथ' जोंहा गोबां रोखोमनि दङ माने खायफाया समावहाय बोथोरावहाय खनसे। फोबाय आरो बेखौ खनसेनो मास मोनसे बा दान मोनसेनि उनाव मोनबाय बा। अबेबा बायदिखौ दान मोननैसोनि उनाव मोनबाय बा दान मोनब्रैसोनि उनाव बिदिनो खायफ खायफाया बिदिनो खोनसे गायबाय आरो बेखौ माने उनावहाय। बोसोर बोसोर मोनबाय। थाबाय जायखौ बागान होननानै बुङो बागान खालामनायाबो मोनसे। खायसे आबादनि बाहागोआवनो गोग्लैयो आरो जोंहा आबादा माखासे। माखासे मैगं फोनाय बेफोरोबो गोग्लैयो आरो माखासे माने सिजोनेल बा बोथोरारि आबाद बोथोराव खनसे फोनाय। खौबो गोग्लैयो माने बेफोरबादि बोथोरनि। बोथोरारि आबादफोरा जाहैबाय माने दैज्लां बोथोराव जों आलादा आबाद मावो आरो मेसेंनि फैनायखौ आलादा आबाद मावो दैज्लां बोथोराव मावनाय आबादा जाहैबाय माने बैफोर आबादनि थाखाय गोबां बिबांनि दै। आरो सान्दुं नां बेफोर आबादानाव गोरान जायोब्ला थावरिनो हाया रानखाव हायाव बिसि बिनि बेगरा रज'वा बेफोरबादि आबादनि मोननैसोनि मुङानो जाबाय माइ। फाथो बेफोर आबादावहाय माने गोबां दै नांगौ आरोना। माइखौ जोंहा हालेवजेनोनो दै नांगौ जायो जेब्ला हालेवनांगौ। हाया गोमोन जायो अब्लासो जोङो माइनि बेगरखौ फोननानै। आरो माइजलिखौ फोनानै खोथिया दिहुनना लानो बेनि उनावहाय आरो। बेखौ आरो गुवार दुब्लिखौ एवग्लिबावनानै बेदिनो खारायनाय सामार होननाय बर' होनाय बेफोरबादि एकदमबारे मोजाङै।
फोमोननानै दै थिम थिम दुब्लियाव दै सोनानै लानानै दै सोनो थाखाय आरो। फिसा फिसा बानायो आरोना नोंथां बेबादि बानायनानै माइ आबादखौ खोथियानिफ्राय माने खोथिया जेब्ला खोथिया जायो बेखौ
गायो आरो बेबायदि आरो मा होनो आथिखालनि मुगा खगायाव माइ आबादखौ आलादा आलादा रोखोमैबो फोबावसै माने गाव गाबागाव सुबिदा बायदि खायफाया खासिया खालामनानै थि खेब आरो खोथियाखौनो गायफिननानै आरो नै आरो बेखौ थामथिख फिननांबबावो बेबादि फुनानै माने गायो बिदि खालामोब्ला माइखौ स्र गोजों जायो होननानै। बेबायदि खान्थिजों मावो। आरो खायफाया समनि आंखाल आरो सुबुं अनजिमानि आंखालाव ओमफ्राय हाजिरा मुजुरिरि मोना होननानै। माइखौनो डाइरेक्टनो माने हाखर दोलो दोलो फोननानै खोथिया फोनाय बायदि माने गेसेङै माइखौ डायरेक्टनो बै दोलो दोलो जोङो मोननाय हायावहाय गेसेङै ओरैनो गरसे गरनै गरथाम बेबायदिल' आरोना बेबायदि फैयो आरो।
गारनानै होयो ना मायो नोंथां बे फोनायखौ
औ गारनानै होयो माने
आखाइयावनो आखाइयावनो थुबजा लानानै फैयो ना मा?
औ आखयाव मुथा लानानै जेरै सारलायो
औ
बेबायदिनो सारो आरोना गोबाङनो जेरै खोथियाखौ सारो बेबायदिनो सेम खान्थि एखे खान्थि नाथाय बिनिया माने गारनाया खमसिन आरो एकदमबारे गोबासिन। खोथियानि रुजुनायावहाय बेबायदि। आरो जोंहा मेसें बोथोरावहाय गोबां आलादा आबाद मावबावो जेरै जाय बेसर सबाय दालि बेफोरबायदिखौ। बेफोरबायदिया माने बाराद्राय दैनि गोनांथि गैया।
औ जेरै सिबिं बेफोरबो ना।
औ जेरै सिबिं बेफोरो आरो बैफोर गोजां बोथोर बा मेसें बोथोरनि आबादफोरा बाराद्राय सान्दुं अखा थावरिनो हाया। माब्लाबाफोर बायसेन्साव सान बांद्राय
सान्दुंफोर मोनोब्लाबो गाज्रि जायो आरो बाराद्राय अखा मोनोब्लाबो बियो माने बारा मोजां जाया आरोना बे मेसें बोथोरनि
औ ओमफ्राय बे आबादा ओरैनो बेसेबांसो दिन बा मास नांगौ जायो नोंथां।
बे आबादफोराथ' बारा गोबाव नाङा बिदिनो मास दान मोन थाम मोनब्रै सिमावहाय माने बिनि फिथाइखौ जों फुनानै गावनि न'सिम लाबोनो हायो बा हाथाइसिम जों लाबोनो हायो। मानो होनबा बेफोरखौथ' जों न'आव जानायनि थाखायल' आबाद मावा खायफाया हाथायाव फाननानै रां आरजिनोबो थाखाय मावो नालाय।
न'खरनि गोनांथिखौ सुफुंनो न।
औ नंगौ आरो बेबायदिनो माने खायफाया आरो आलादा रोखोमै माने आबादखौहाय बागान सिस्टेमावबो मावबावो जेरै जाय जोंहा गय थालिर लिबु एबा खागजि आरो आथिखालनि गोदान बागान ओ बागान होनानै बुङोब्ला पक'वा जायखौ चक्लेट बानायनायाव बाहायो। भेनिला बेबो सकलेट बानायनायनि मोनसे मोदोमनाय आव होग्रा आरो आथिखालाव आरो गय बिफांनि सिङावनो माने गरमुरिस फिफां बेफोरखौबो होनाय बिदि आरोना।
औ
गय बिफां बागाननि माने मोनसे आबादजोंनो मोननै खौ मावनो हायोबा मोनथामखौबो होननानै बुंनो हागोन गय बागानावहाय। मानो होनबा गय बागानावहाय एसे गुवार गुवार गेप दोननानै गायनाय जायो नालाय गय बिफांखौहाय। बिनि सिङावहाय जोङो खायफाया लेबु होयो खायफाया आनारस खायफाया आथिखालनियावहाय चक'लेट बा कक'वा फिफांखौ सोनानै होनाय नुदों आरो बे गय फिफाङावनो फाथै मानलाहोनानै आरो बिबो माने मोनसे आबाद थिखौदेरनानै लाबावनो हायो। आरो गलमरिचनि फिफाङाबोथ' मानलाग्रायानो नङा ओमबा बेखौबो माने मानला होनो हायो आरोना। माने मोनसेजोंनो माल्टिपोल बुंनांगोन माल्टिपोल माने आबाद मावनो हायो बेबायदि माने आबाद खालामो आरोना नोंथां।
औ
आबाद खालामनायाबो आरो दंबावो ओरैजाय फिथाइ सामथाइनि एमफौ एनला फिसिनाय, ना फिसिनाय, ना फिसिनाय, ना फि बेखौबो‌ जों हाखर जावनानै हाखर बानायनानै बेहाय दैनि सुबिदा होनानैनो नाखौ फियोनालाय बेबायदिनो माने गोबां जों आबाद मावनो हायो आरो एमफौ